नोंथाङा औ औ खोनादों औ औ खोनादों। औ ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङना नोंथाङा? औ गुड इभिनिं नोंथां। औ औ। नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ आं फ्रियैनो दंथ'यो दा।
हेल'। औ औ जोंना होनबा आ औ नोंथांजों होनबा मोनसे ओ टपिकनि सायाव खोथा लानानै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथांजों सावरायनो हागोनना? औ ओ औ। आ जोंना टपिकआ होनोब्ला जोङो माने ओ जोंनिया माने बर'फोरनि गेजेरावहाय माने ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै माने। जिब जुनार फिसिनानै माने माबायदियै ओ गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन माने बेफोरनि सायावहाय आरोना। नोंथाङा नोंथाङा होनोमब फंनैसो फोरमायनानै होदो।
औ जोंनियाव
जिब जुनार।
ओं जोंनि बर' समाजावथ' जेनेबा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो ओ जेनेबा न'खराव जिब जुनार फिसिनाय बेफोरो गोदोनिफ्रायनो जों नुबोबाय थाबोखादों। ओ जेनेबा मोनसे न'खराव। गासिबो माबायानो थाफाजोबखायो जेनेबा जिब जुनारफोर। फिसिनानै जेनेबा लोगो माने मानसिजों लोगोसे जिब जिब जुनाद फिसिफानाय बेफोरबायदि माबाखौ न'खरफोराव नुनो मोनो आरो जेरै ओ मोसौफोर फिसियो। अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय हां सो बोरमा। ओ मालाबा फारौ फिसिनाय सैमा मावजिफोर थायो माने न'खराव बेफोरबायदि थाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो जेरै मोसौफोरा जोंनो ओ दैज्लां बोथोराव हालौनाय बेफोरबायदियाव जोंखौ हेफाजाब होयो बिसोर सुबुंफोरखौ बिराद हेफाजाब होबोदों आरो उन्दैनि समफ्राव आरो
ना बेयाव जों बाहायनो मोनोमोन आरो जेनेबा एक्सट्रा हारानिफ्राय जों बायनागा बायनाषङामोन जों न'फोरावनो दंखाजोबोमोन नालाय आरो